औ नोंथां खोनादों आं।
नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आं मोजां दं नोंथां।
अ अ अ बिदिब्ला नोंथांखौ मोन जायगानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ सम दं नोंथां।
बिदिब्ला जोङो ओ आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा जेरै बैस सागु फोरबो ओ नोंथाङा बैसागो फोरबोनि बागै नों सिनि ओनसोलाव माबादिहाय फालियो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायना होनो हागोन। ओ जोंनि ओनसोलाव जेरै ओ मानसि बैसागु मोसौ बैसागु बे मोननैखौ जोङो ओ बैसागोआव जोङो फालियो आरो जेरै जोङो ओ गिबियावनो जों मोसौ बै सागु जेरै मोसौखौ थुकैनो थाख जोङो ओ सैथो दानानि जोबथा खालाराव जों थुखैनाय जायो आरो आरो जोङो औ बिनि सिगांनो जोङो सानसे सिगां जोङो देग्लि गुथि थाराय हालदै ओ फान्थाव पानिलाव बेफोर खौ जोङो नागिरनानै दोनखायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
नि उनाव जोङो ओ सैथो दाननि लास दिनखालि जिदिना मोसौ थुखैगोन ना बि दिना जोङो बेफोरखौ जेरै ओ मोनसे आरुं खाथि जिनानै जों माला सुनानै जोङो ओ मोसौनो गानहोनाय जायो आरो मोसौ गलियाव बेखौ थेबनानै दोननाय जायो आरो जोङो आरो। बिनि उनाव जोङो मोसौखौ। ओ थुखैनो लाङो आरो जेरै थुखैनो लांबा गोदोनि। जै आजौ मोना गालांनाय मोनसे खुगा मेथाइ दंना जेरै लाव जा ओ फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै रै बारि लांबाय था बे मेथाइ औ बे मेथाइखौ खननानै जोङो दैमायाव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां! आरो जों मोसौखौ ओ थुखैनाय समाव जेरै जों हाना लानाय ओ लाव फान्था दिग्लि गुथि बेफोरखौ जोङो थाराय बेफोरखौ जोङो सारनानै थुखैनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो साराय खिथुनि हांगारखौ थाव गुबैजों लख गायनानै जों फथा फोननाय जायो आरो मोसौनि बिगुराव आरो नोंथां। औ बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ फागा गोदान सोलायना होनाय जायो आरो बिनि फागा गोजामखौ जोङो बेयावनो ओ दिग्लि गुथि बिलाइजों थानाय बिलाइजों थुनानै गारबोयो आरो दैमायाव बिनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ उदाङै हगारना होनाय जायो आरो थां बिनि उनाव जोंनि मानसि अ बैसागु से खालार खालि जोङो जेरै जोंनि ओ दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्रा गस्ला गोजा गाननानै जोङो बयबो ओ गोदोरखौ जोङो सनमान होयो उन्दैखौ ओ अननाय मोनसे जोंनि बर'नि नेमखान्थि दं बेफोरखौ जोङो फालियो आरो नोंथां जेरै ओ बिनि उनाव जोङो बैसागु मागिनो थाङो जेरै न'खर न'खर खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं गंगोना थरखा बेफोरखौ लाना जोङो ओ न खर न'खर मागिनो थाङो औ जायनिबा न'खराव जों मा गनो थांगोन बेनि न'खरनि सुबुंफोरा जोंनो अननानै जेरै रां एसे माइरं एसे से बिदि हरो आरो जोंनो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने बैसागो खो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादिनो फालियो आरोना जेरै मोसौ थुखैनायावबो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव बेबादि नोंथाङा बुंनाय बादिनो मोसौ खौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव औ थुखैनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि फि थाय सामथाय नांगौ जा जिरै थाराय दिग्लि लिति बेजों लोगोसे हाल दो फान्थाव बेफोरखौ नांगौ जायो आरोना औ नंगौ बेस जों लोगोसे जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो जाय दिनखालि थु जों दुगैयै लोबै माने बेफोरखौ हानानै माने औवानि आरुं जि बिना माने मालाबो सुनाय जायो आरो ना उम बेजों लोगोसे आरो दिग्रिलि ति जों जोङो मोसौखौ बुनाय जायो आरोना बेखौ मानो बुनाय जायो होनबा जेन मोसौ नि देहा देहा सोलेराव मान नाव बेमार आजार सोमजिया बिगुरफोराव बेनि थाख खाय बुनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फोथ था फोननाय जायो फोथ थाखौ मानो फुननाय जायो होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय माने अरनबारिफोराव मोसौखौ हगार ना हरबाथाय मोसा लक ख्राफोरा जेन जाया बिनि था फोननाय जायोमोन। ओ बे ओ थुखैखांनायनि उनाव माने जों मोस सौखौ उदाङै हगारस्राना होनायज जायो आरोना ओ थिग बेनि उनाव जों हा ओ माने अ मानसिनि बैसागु आरो ना? बे मानसिनि बैसागुआव जोंहा ओ जों राज्यो राजाफोरजों माने जोंनि गिदिरफोरखौ जोङो मान उम होनायजों लोगोस से बोर लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो माने ओ खुलुमनाय जायो आर रो ना ओ बेजों लोगोस सो ओमफ्राय जोङा बेनि उनावहाय जोङो ओ मितिं बेनि नैथि सानखालि जोंहा मिथिंगायाव मोननाय गोखा गोखा गोखै जानाय जेरैहाय सि सेजौ से बेफोरबादि मैगं थाइगंफोर खौ जों जानाय जायो जेरैहाय दिंखिया खारौ खान्दाय बिलाइ बेबायद ओ खुंखा फस्ला माने मिथिंगा जि मोनो माने फोरखौनो बेदरफोरजों संनानै जानायखौ जों नुनो मिनो आरो बि माने गोदो गोद फ्रायनो जोंहा नेम दं। जेरैहाय जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव फोराव माने जेन बेमार आजार सोमजिआ साफ्फादेरा बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे बैसागुआव माने ओ बैसागुखौ जोंनि ओनसोलफोराव सानस्निनि एबा हाबथा
जों लोगोसे जोंहा बे हिनजावसाफोरा जोबोद देलायमालाय था आरि लालायनानै माने दख'ना गोमो बिदिनो फा स्रा गोजा हौवसाफोराबो गामसा गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर दिग आर'नाइ लाना माने जोबोद गाजा गोमजायै रंजानाय जायो आरो। बेहाव जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै गोबां रोखोमनि दामग्रा देग्रा दङ जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा मानि बेफोरखौ लानानै जोङो ओ हानजा हानजा जा मानो होया जोंनि खाथि खाथा खाथि खाला ओनसो सोलनि एबा गा-गासैनावबो न'ख हाबना जोङो मोसानाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेबायदि नेमखान्थि दंखायो। जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बेफोरबायदि खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै जेनेबा मेथाइ खननानैबो मोसाखायो आरो औ अब्लाबो माने जोंहा ओ अब्लाबो जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्राय गोबां फारागथि दङ आरोना ओ आथिखालाव माने बेफोरजों बैसागो जों लोब्बा लाना गोबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरा माने फांसन आरि खुंनाय जायो आरो ना माने गोदोथ' बेबा बेफोरबायदि खुंनायखौ नुनो मोना मोन आथिखालावथ' अब्लाबो माने बांसिन बे भिदिअ रेकरडिं बिदि मोसानो मोनो। बे खाथि खाला जेब्ला फांसन खुंनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो आरो जेरैहाय जोङो उन्दैनिफ्राय लाना थुनलाइयालि बादायज्लाय नाय ओ बेबायदिनो आरिमुवरि बादायज्लायनाय बेफोराव माने गथ'फोरा थाबै बुंसलि हरखाब बुंनाय बेफोराव बादायलायनानै माने गोबां साहस मोनो एबा हेफाजाब मोनो मदद मोनो थुलुंगा नाय मोनो बेफोरनिफ्रायबो माने मोनफा ओमफाइ गियान मोनो आरो बेबादिनो माने ओ गोरोमानो जों बांसिन गावजों गाव बबेबा दंफां साया लांदां था र बिफोराव माने मोसानायखौ नुनो मोनो। मोनो आथिखालाव माने बेफोरखौ सोलायनाय नुनो मोनबाय आरोलै नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागोखौ बेबादिनो ओ माबादिहाय रंजानाय जायो एसे फोरमायजागोन।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा नोंथाङा दि आवगाय बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां। ओ जेरै जोङो औ जेरै जोङो बैसागो बोथोराव मोनसे जोंनि गोथार फोरबो हिसाबै जोङो बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां। जेरै बावखुंग्रि हाजो गिबि से खालार खा खालारनिफ्रायनो जागायो जेरै जोङो बेयावबो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जों बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैयो आरो नोंथां जाहाथे बियाव औ गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांनाय बायदि बेयाव जों बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनानै बेयाव शिब मन्दिर दंना मोनसे महादेब बाबानि बेयाव जोङो बोर बियोब्ला जोंनि साननाय हनाय गासै औ गासैबो जाफुङो होन होननायलाय जोङो औ औ औ नोंथां बेयाव जोङो बर'फोरा जेरै जोंनि दख'ना थावसि रेग रेगां आगरनि फासारा हौवाफोरा गामसा जोंनि बर'नि बेफोरखौ गाननानै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा दोरोङारि ओंख्रिफोर बेफार फालांगि खालामफैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय दोरोङारि ओं अनला दाउ नारजि अमा सबाय साम' बेफोर खांख्राइ ना बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरनि आखाइजों संनाय ओंख्रिफोरखौ जों बे बावखुंग्रि फोरबोआव जों मोनजानाय जायो आरो बेजों लोगोसे औ जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय गावनि आखाइजों जेरै इन्दि सिनि दख खना फास्रा जोंनि बर'नि आ दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गावसोरनो गावनि आखाइजों दानानै ओ बावखुंग्रि हाजोआव बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानोना औ बावखुंग्रि हाजोआ जोंनि मोनसे गोथार ओ फोरबो एबा मन्दिर हिसाबै जों बेखौ आ गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे औ जोंनि बर' आइजोफोराबो बेयाव बेफार फालांगि खालामनो खाबु मोनदों आरो नोंथां
ओ नोंगौ
औ नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बावखुंग्रि हाजोखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
खोनायासै नोंथां आङो मा बुंदोंमोन नोंथांङा
अ नोंथाङा आंनो ओ नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बावखुंग्रि
औ नंगौ नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो फोथायो बेहाय लायनो हाजोआ गाखो गोथार बा आ जेन खुलुहैबा जोङो जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायफोरखौ मोनो होनना मानो जोंहा बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो एबा गोदोन फ्राय नंद्राया एबा जाय दिननिफ्राय जोङो बावखुंग्रियाव थांजेनदों बे समनिफ्राय माने जों फोथायनानै लायो आरोना अ अब्लाबो अ अ अब्लाबो माने जोङो बेफोर बुंनाय जेनेबा बे फोरनि बावखुंग्रि हाज थांनायफोरा माने दाबाव सोलायनाय बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोमजिनाय नों थायामोन आरोना बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा-मोन बा ओ जेनेबा गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसा गोबां फारागथि दङ आरो जोंहा औ औ औ अ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ बैसागुजों लोब्बा लाना फांसन आरारिफोर खुंनाय जायो नामा
औ नोंथां खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो गोबांआनो ओ बैसागो फासन फालिनाय जायो आरो नोंथां आ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि रायज्लायनाय समा एसेयावनो थुंगेबायना गोजोनथों नोंथां नोंथांनिसिम बो बैसागोनि ओ सोमोन्दै मिथिनाय अम थिनो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ गोजोन्थों नोंथां